हेलौ
हेलौ
खोन्दोना
अ खोनादों नोंथां खोनादों। दा जोङो मानि सायाव सावरायगोन आयदानि? हेलौ! दा औ खोनादों दे खोनादों नोंथां। हेलौ हेलौ
खोनादोंना? दे जोङो दायो आयदानिस औ आयदानि सायाव सावरायनिसै दा दा बर'फोरा जिउ खुंनायाव दानाय लुनायनि सायाव जों सावरायनिना बर'फोरा गोदो गोदाय माबोरै खुन्दुं खौ दुरेनोमोन आरो खुन्दुं दुरनानै बिथांमोनहा मा बोरै गार ओ सि जि दा दानानै गानोमोन बिनि सायाव जोङो दायो सावरायनो हागोन लोगोस से आरो दानाय लुनायाव बाहायजानाय माखासे आइजें आयलाफोरनि सायावबो जोङो सावरायनो हागोन आरोखि नोंथां मोन ना आरो बिथांमोना माबोरै दानानै लायोमोन दानाय लुनायाव माबोरै बाहायोमोन आरो खुन्दुङाव माबोरै गाब फोनोमोन बिनि सायाव जोङो सावरायनो हागोन दा।